हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
दं ओरैनो जिरायनानै।
औ। खबरफोरा मोजांबा नोंथां? औ नोंथा आंबो जिरायनानैनो दं। अ अ। नोंथांनियाव फन हरनायनि जा
औ। हेलौ हेलौ। हेलौ। हेलौ।
खोनादोंना नोथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ ओ बर' बर' समाज एबा बर' हारियावहाय ओ मैगं सै मैगं थाइगंनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोनना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
जोंनि बर' हारिनि मेगं थाइगं होनोब्ला
हाग्रानि फ्राय बांसिन बुथुमनानै जायो बर 'फोरा
औ औ।
जेरै खारदै खारै बुथुमो। बेयाव लाइ ला फा लाइ लाफा सजना बिलाइ बायदि होनानै खारदै खारैखौ सङो। बेयाव आरो नाबो होदेरबावो। जोबोर गोथाव जायो जानो खान्दै खारैयाबो ओमफ्राय अनला नारजि बायदि बायदि दंबावो सबाय खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ।
हेलौ।
औ औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ। अनला नार्जि बेफोरबो बर'नि मोनसे मोनसे मोजां मोनग्रा बर' फोरा मैगं। जोङो अनला खौ
औ।
दाउजों जानो मोजां मोनो। अनलाखौ जोङो बर'फोरनि हाबायावबो संनाय जायो। जि नार्जि बेखौबो जोङो फाथोनि फ्राय बानायनाय जायो फोरान्नानै।
औ औ।
बेखौ अमाजों संनानै जानो जोबोर गोथाव जायो। आरो अन बेखौ जोंङो माइ माइरंनिफ्रायनो बानायो देनानै।
औ औ।
बेखौबो दाउजों संङोब्ला जोबोर गोथाव जायो।
औ औ।
आरो खारदै खारै।
औ।
आरो गोबां दं बर'नि मैगं थाइगं।
औ।
नोंथाङाबो जाफेरबायना बेफोर मैगंफोरखौ?
औ जाफेरबाय अनला खारैखौ
हेलौ। हेलौ। हेलौ।
औ हेलौ।
औ औ।
औ नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
खोनायाखै दासो खोनादों नोंथां
औ अनला ओ खारैखौ आं जोबोर जानानै मोजां मोनो। मानो होमब्ला अनला खारियाथ बर'नि मोनसे जे मख'जाथाव ओंख्रि होननानै जों गासैबो मिथि खायो अनलाजों लोगो से गोबां बर'नि ओंख्रि मख'जाथाव मख'जाथाव ओंख्रिफोर दं जेरै ओ सबायजों साम' अनलाजों दाउ ओ नारजिजों अमा बेदर,
औ
गोबां रोखोमनि दं बे फोरनि मादाव आं बयनिख्रुइ बांसिन मोजां मोननानै होनोबा मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला अनला जों दाउजों अनलाखौ गिबियाव अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौहाय सोमनानै ला ग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय बे सोमनानै लानाय माइरंखौ ओ थिखो नानै एबा बोखांनानैहाय बेखौ गुन्दै खालामनानै ला ग्रोनाय जायो।
औ औ
ओ अनलाजों दाउ संनो थाखाय दाउखौ एवफ्रानानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखा फ्राय सारायाव दै होनानै बेखौ मोजां रोखोमनि गोदौहोनानै लानाय जायो। बेनि उनाव हाय
औ हेलौ हेलोव औ औ
औ खोनायाखै नोंथांङा?
औ दासो खोनादों नोंथां
औ बेबादिनो
औ
उम बेबायादिनो ओंख्रिखौ जानो हानाय जानानै फैयो।
औ औ
बर'हारियाव गोबां मखजाथाव मखजाथाव बर'नि दोरोंङारि ओंख्रिफोर दं।
औ
बेफोरखौ गासैबो मिथिखायो बेफोर दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुं
औ हेलोव हेलोव हेलौ नोंथां औ औ दासो खोनादों हो
औ नोंथांङाबो एसे ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। बर' आइजोफोरा मैगं फोर खौ नागिरनानै संनानै जायो गोबांङानो बांसिन
औ औ
जोंङो बर'फोरा हाग्रा दा हाग बेफोरबायदि माबायाव मोननाय मा होनो बेखौ नागिरनानै मोननाय नागिरनानै मोननाय मैगंफोरखौ संनानै जानो जोबोर मोजां मोनो।
जोबोर गोथाव जायो मैगंफोरा
औ।
बेफोरबायदिनो दिंखिया थालिर फस्ला माना मुनि
औ।
माइसुन्द्रि खिफि बेन दों
औ।
गोबां रोखोमनि मैगं दं
औ।
आरो जों बर 'फोरा थास आयथिं, थास बिबार, थास बेदर बेफोरखौबो जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो औवा मेवा याइ
औ।
बेफोरबो जोबोर गोथाव जायो। औवा मेवायाबो अनलाजों सङोब्ला जोबोर गोथाव जायो।
औ औ।
नोंथाङाबो जाफेरबायना बेखौ?
औ नोंथाङा आंबो जाफेरनो मोनदों। जोबोर गोथावानो जायो बे फोरथ बर'नि मोनसे मख 'जाथाव ओंख्रि हा ओ थालिर फस्ला होननानै बुङोब्ला जों थालिर फस्लाखौ गुबैयै बैसागु दानाव जानाय जों नुनो मोनो। बे थालि फस्लाखौ जानानै जोबोर गोथाव मोनो ओ थालिर फस्ला खौ जों माबादि जायो होननानै बुङोब्ला
औ हेलौ हेलौ। हेलौ। हैलौ।
हेलौ
अ औ मा होनदोंमोन नोंथांङा?
औ ओ थालिर फस्लायाबो मोनसे बर'नि मख'जाथाव मैगं।
औ औ
बेखौ जानो थाखाय जोबोद गोथाव जायो।
औ औ
बेखौ बरफोरजों लोगो से गोबां गुबुन हारिफोर खौबो जानायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ औ
बे थालिर फस्लाख खौ बर'फोरा गुबैयै बैसागु बो जेरावहाय अमा बेदरजों जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ
ओ बेखौ गिबियावनो जानो थाखाय ओ थालिर बिफांखौ दाननानै लानाय जायो एसे फिसा थालिर बिफांखौहाय बेनि उनाव बेखौ फिसा फिसा हाना लानानै ओ अमा बेदर जों एवनाय जायो। बेफोरबादिनो बे थालिर फस्लाखौबो बर'फ फोरा गोदोनिफ्रायनो
औ औ मा ओन्दो? अ हेलौ
नों एबा आरो बेदरफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
बेफोरबादिनो बर'फोरा गोबां रोखोमनि मैगंखौ मैगं थाइगंखौ हाग्रानिफ्रायबो ओ खाथ थिंनानै जानायखौ जों नुनो मोनबोदों। जेरै बायदिहाय सिफुं मैगं, मान्दिया मानि मुनि ओ दिंखिया
औ
धरमफुल गोबां रोखोमनि मुलि हारिनि मैगं खौबो बरफोरा हाग्रानिफ्राय खाबथिंनानै जानायखौ जों नुनो मोनबोदों। आरो बेबाद दिनो गोथां मैगं होननानै बुङोब्ला नआवनो गा